अ नोंथां खोनादोना?
अ खोनादो नोंथां।
सोंथि सोंनोनानै कल हरनाय जाद
अ अ सोंजागोन दे नोंथां नोंथाङा मानि बागै सावरायनो नागिरदों
बैसागुनि बागै
अ
नोंथाङा बैसागु बैसागुआव मोसायोना मोसाया?
मोसायो बैसागुआवथ।
ओरैनो बैसागुआ बेसेबां सान थायो फालिनाय जायो बर'फोरा
बरफोराथ बैसागु खो ओ स्नि सान फालिनाय जायो
उम बैसागुआव मोसानायनि अन दा आरो माबा माबि हाबा मावबायो नामा?
बैसागुआवथ' जों मोसानायनि अनगायै गोबां खामानि मावो जोङो गिबियावनो मोसौ थुखैनाय जायो गिबि सानखालि जोङो मोसौ एब बा बोरमाफोरनि जिब जुनारनि थाखाय फालिनाय जायो आ रो जोङो मोस थु-थुखैनो थाखाय गिबि सानखालि
उम
थाराय
उम
एबा फान्थाव
उम
दिग्लिलिति
उम
बिनिफ्राय हालदै बेफोर बायदि फिसा फिसा हानानै लानाय जायो आरो। बिखौ ओमफ्राय माला सुनानै जोङो दर्जा मोखाङाव आलायना दोननाय जायो। बिनि उनाव जोङो सारायनि हांगारखो हखनानै मोनथाम औवा खौ खाथाबनानै मोसौनि बिखुंङाव फोथा फोननानै होनाय जायो आरो।
उम
औ बिनि उनाव जोङो मोसौखो फुख्रि एबा दैमायाव थुखैनो लाङो।
उम।
औ ओमफाय थुखैनो लांनाय समाव जोङो दिग्लिलिति बा थाराय थाला थाराजों जोंङो मोस सौखो होनानै लाङो आरो।
उम।
औ बिनि उनाव जोङो मोनसे मेथाइबो रोजाबनाय जायो। लावजा फान थाव जा बोसोरि बोसो रि एरबाय था आरो बिमा गायदे बाय दि दाजा बिफा गं मेना बाय बिजा होननानै बुंनाय जायो आरो। ओमफाय जोङो नैथि सानखालि मानसि बैसागु होननाय फालिनाय जायो आरो। जोङो उन्दै फोरा गेदेरखो सनमान लायो। गिदिरफोरा उन्दैखौ सन मान लायो।
उम
बेबायदिनो जोङो बिनिफ फ्राय जोङो बे सानखालि दिंखियाबो जानाय जायो आरो
उम
मैगं दिंखिया बर'नि थालिर फस्ला आ
उम
ओमफ्राय फुंखा बायदिसिना गोखै गोखा मैगं जानाय जायो आरो जों बि दिनखालि।
उम
ओ नोंथांमोननिखि माबायदि फालियो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
जोंनिथिंबो नोंथाङा जेरै- बुंदों बिदिनो सेम जायो। नोंथांनि मोनदिथि जेरै हाबा मावो जोंनिथिबो बिदिनो मावो। आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनि नोंथाङा दे होनदो मोस खौ थुखैनायाव बायदिसिना मेगं-थाइगं बाहायो।
औ
जेरै नोंथांङा बुंदोंमोन हाइजें दिंखिया बायदि बेफोरखौ अबेनिफ्राय लाबोनाय जायो?
जोंथ बेफोरखौ न'निफ्रायबो बुथुमनाय जायो आरो न'आव गैयाब्लाथाय जोङो गुबुन हाथ थाय बाजार नङाब्ला गामिनिफायबो खांथिंनानै लायनाय जायो आरो औ।
नोंथांङा ति बुंबाय बैसागुखौ स्नि सान रंजायो। बैसागु रंजानायाव बर'फोरा माबायदि रंजायो आरो मा मा जि सि जोम गानो बेफोरनि बागै फोरमायन हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंथ बैसागु रंजानायाव जोंङो दख'नाखोनो गाननानै मोस सानाय जायो जेरै हिनजावफोरा बिदन दखना। बा ब्लाउस गोदजा आरो जान जियाव मोनसे खानाय आरनाइ आरो गोद दोनाव मोनस जि आरनाइ बेबायदि लानायज जायो आरो हौवासा। फोरा गस्ला बिसिना गस्लाया थाबाय बिनिफ्राय मोनसे गामसा गानो बिसोरो। आरो जानजियाव मोन जे जानजि खायो बिनि उनाव गोदोनायाव मोनसे आरनाइ लायो आ ओ बिदिनो जोङो गामि गामि मोसानो ओंखारलाङो।
उम बैसागु रंजानायाव मा मा आगजु बायनाय जायो बेफोरनि बागै फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां जोंथ बैसागु रंजानायाव खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना। लानानै मोसानाय जायो आरो औ।
नोंथाङा सिफुंखौ बोरै बानायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा सिफुंआव मोनबेसे गब्लं थायो।
आंबो सिफुंखौ बोरै बानायो बिखौ बांद्राय मिथिनाय जाया आङो सिफुंखौ औवाजों बानायो होननानै मिथियो। ओमफ्राय सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा
उम
औ नोंथाङा मोनथियोबा एसे फोरमायनानै होदो
फार्स्टावनोथ सिफुंखौ औवानिफ्राय बानायनाय जायो सिफुुंआव मोनबा गब्लं थायो बेयाव मोन ओ मोनफा मोनफा राव हाबनानै थायो सिफुंनि मोनसे गदुङाव सा मोनसेयाव रे गा गामा बिदिनो सारे गामानि रावा हाबनानै थायो थायो बिनिफ्राय बेयाव जोंनि क्लासिकेल सिफुङाव गासैबो थाजोबो नाथाय बे बैसागु रंजानायाव बाहायनाय सिफुङाव नित नित दो था-थाया
औ।
बेखिनियानो।
ओम आरो नोंथाङा खामखौ बोरै बानायो मोनथियो नामा?
अ खामखौथ जोङो उम दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो खामनि बडि गासै बडियानो दंफांनि बिनिफ्राय बेयाव आं खोनानायाव थ मैनि बिगुर होनाय जायो होनदों खामनि बुग्रायाव।
औ मैसो औ आरो नोंथाङा खामखौ मा दंफांजों बानाय बेखौ मोनथियो नामा
बेखौ आङो मिथिया जायखिजाया आङो दंफांनिफ्राय बानायो होनना मिथिनो मोनो मोनदों
औ खामखौथ जोङो ओरैनो सिसु दंफां बा खान्थाल दंफांनि बानायनाय जायो आरो खोनानो मोनदों बिदि होननानै औ
बैसागु बोथोराव बैसागु बोथोराव मोस मोसानायनि अनगा आरो मा मा हाबा मावबावो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
जोङो बैसागु बैसागु होनोबाथ जोङो मोसानायनि अनगायै जोङो गामिफोराव खेलाबो गेलेनाय जायो
ओ
जेरै गथ'फोरनि धामा दुनाय। खारनाय आरो बारनाय
उम
आरो डिसकास खुबैनाय आरो सि सियार जनाय
उम
बेफोरबायदिनो काबादि खुरला बि बेफोरबायदि खेला गेलेनाय जायो आरो
उम बैसा गरम रंजानाया गोदोनि रंजानायदो दासिमबो एखे न गोदो बेलेग दा बेलेग जाबाय
बैसागु रंजानायखौ गोदो आरो दा बुङोब्लाथ जोबोद फाराग दङ। गोदोयो जोङो ग्रोम ग्रोम खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना लानानै रंजायोमोन गेदेर उन्दै नाथाय दानि ज जौआव बेफोर बे बायदि ज जयै गंगोना सेरजा सिफुं लानानै मोसानायखौ जोङो बांद्राय नुनो मोनला ओ खम जालांनो हमबाय आरो दानि जुगाव एसे आलादा रोखोमैसे मोसानायखौ नुयो।
उम
औ।
नोंथांंआंनावथ' आं गोबां कुइसन सोंबाय नोंथाङा आंखौ सोंनो सानगोन नामा सानो नामा?
औ सानो नोंथां नोंथां मोना बैसागुआव नों थांमोनसिम माबोरै रंजायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हा गोन ना।
हागोन गोदोथ' जोंनि थिबो बि दिनो खाम सिफुं सेरजा जथा बायदि लानानै मोसानाय जायोमोन नाथाय दा एसे सोलायनाय फैबाय, दा बिदिनो गासैबो दामजुआनो थाजोबला, दानिया बांसि सिन ओम इलेक्ट्रनिक बुस्थु बाहायो। बेसाद बक्स। बायदि लानानै मोसानाय जायो बिदिनो मोसाग्राफोराबो बुरजा गैला खमायबाय गोबां खमायबाय गोदो जेरैमोन बिदि नोंला मोसाग्राफोरखौबो दा नुनो मोनला
औ उम जोङो बैसागुखौ मा दानाव फालिनाय जायो
जोङो बैसागुखौ बैसाग बर'नि बैसाग दानाव फालिनाय जायो बैसाग दाननि
औ इंराजि बा जोंनिया बैसागु मा दानाव गोग्लैनाय जायो?
इंराजि जोंनिया बेखौ आङो एगजेक्ट मिथिया उम मार्च बा एप्रिल बेखिनियाव गोलैनाय जायो आरो।
औ जोंनिया बैसागुआ एप्रिल दाननि गेजेर जिब्रै बा जिबा बिफोरबायदियाव गो ग्लैनाय जायो आरो
उम
औ
आं नोंनाव मोननैसो मोनसे सोंबावनि बैसागु बोथोराव बोथोरा बैसागु समाव बो थोरा माबोरै माबायदि गोहोम जेनेबा सोलायनाय फैयो बैसागु जाबा बैसागु समाव
बैसागु समाव बोथोरा माब्लाबा समाव सानदुं थें थेंबो जायो। माब्लाबा समाव दोमैलुलु अखाबो गैयास सान्दुं गैया बेबायदि जायो आरो। आरो माराबा स समाव फुङाव दसेनो सान्दुं बा बेलासियाव दसेनो अ खा बेबायदि जायो आरोना। बैसागुआव बोथोराबो रंज जानायजों लोगोसे सोलायो। बेबायदिनो रंजायो।
होम
औ।
बैसागु समाव मासे दाउनि गाबनाया जोबोद मुंदांखा बे दाउनि नामखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ बे दाउनि गाबनायाथ' जाहैबाय देंखोनि रानि होननानै जों मोनथिनो मोनो। दाउ खौवौ बुङो आरो बि बेखौ बर'आवहाय औ
नोंथाङा बे दाउखौ खाथियाव एबा गावनि मेगनजों नुुबोनना नुवाखै?
बे दाउ खौवौथ जों जोंनि मेगनजोंबो नुयो आरो खाथियावबो दंफां बाय दालायाव बानानै गाबनाय गोदै रावखौ जोङो खोनानो मोनो आरो मेगनजोंनो नुनानै औ।
गामि एरियायाव बे दाउआ दाउनि अनजिमाया खम ना बुजा?
ओ बे दाउनियाथ दा गामि एरियाव गोदोयो बांसिन नुनो मोनोमोन नाथाय दा एसे खमायनाय नुनो मोनो आरो। बांसिनानो खमै नुयो। दानिया बिखौ
उम। बैसागु समाव नोंसोर सो नि नखरनि गासैबो रंजाजोबो ना जोबा? ना सासेल बेफोरबायदि सानै साथामल' रंजायो?
जोंनियाथ' बैसागु समाव गासिबो रंजायो न'खरैनो। बोराइ बेन्थ' गथ' गथ थाइ रंजायो गासि सिबो जयैनो।
उम
उम
नोंथांजों कल रायलायनो ओ सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां गोजोननाय मोनबाय।